हेल'
औ नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना?
औ खोनादों औ
औ मा खालामदों दालाय?
नै दङ न'वावहायनो जिरानानै
अ जाखांबायना दङ नै आंबो ओरैनो
जाखांबाय औ नोंहालाय?
बोरै बोरै सोलिगासिनो दङ आंबो जाखांनानै
उम दंसाबोनै बिदिनो ओइ एसे लोमजालुनो बोरैबा जालाबायदों गामियावबो नै बोथोरा दामानि गरम गरम थारना
गायनाय फुनियफोरा जोबबाय
गायनाय‌ फुनायफ्रा दंबावोआनो एसे नोंस्रालाय
दङ जोंना गायजायाबो जाहैबाय नालाय।
उम अ उम
उम बुजा गायदोना एबार
बारा बुरा नङालै नोंथां एसल'नो
ओ नोंथाङा एसे एनै मा बै सुबुंफोरनि मुलि बाहायनायफोरखौ मिथियो नामा दा एसे नांगौ जायो आंनो
ओैरै मानि मोनबेबा ओरै सिगां आमाय मोननायफोर बिदिनि सोमोन्दै गगा मोननाय
अ औ औ बेफोरनि बागै माने जि बुस्थुफोर जि बुस्थुआव बाहायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
मिथिआनो औ नोंथां
औ औ देलाय जि बुस्थु जि जिखौ मोनथियो बेखौ फोरमायहरलाय एसे नोंथां आंबो एसे मिथिना लानाया मोजां जागोन माने
औ औ औ दे ओरैनोथ जोंहा नै बे फिसा ओरै आखाइ आथिं बावोबा एसे थै गयोब्ला गंगा होनो बे औवा निस्लिया
औ औ औवानि बे सैनाय बिगुर सैनाया ना
औ नोंथां नोंथाङा मिथिखायो नाम बेखौलाय मिथिखायोदां
दे फोरमायलायनोसै आं माने बारा मोजां मोनथिया माने
औ बेखौहाय माबादो सैदो ओमफ्रायो बे थै गनाय जायगायावहाय आराम मोजाङैहाय होनानैहाय सथ्रिजों खाथेनानै लादो आरो होमबानो आरामसे गगागोन आरो बियो
अ थैया गगायो आरोना
थाब गगायो आरो लाथा खायो थाबनानै अरथेयो।
आरो बे थै खगा होनायनि बेलायावबा बै मोनामदारि ना मा हाग्रा होनो।
औ औ बेखौबो होयो नोंथां औ मोनामदारि बेखौबो होयो औ। बेखौबो बे दब्रि हाग्रा दुब्रि हाग्राखौ मिथिया सानदुरि ना दुब्रि होनो औ बेखौबो खगाजोंहाय। अरग्लियो दोखो दोखोनो मोजाङैहाय आराम थै गनाय जायगायाव होना लादो सिथ्रिजों खाथायेनानै होनबानो गगायो आरो।
अ
बिदि ओमफ्राय नै गगा मोननायनि बेलाफोरावहाय खानसिं सा खांनसिं सा माबाया बिलाइआ
औ।
बेखौहाय बिनि बिलाइखौ मोनामसाय थानांगौ होन नामा माबानानैहाय खानानैहाय।
अ गगा मोनबा आरो ना?
औ गगा मोनोबा औ आरो माबाबाबोथ गन्थंआवहाय। गन्थ गुनन्थें बायनानै थै गयोब्लाबो बेखौहाय बिलाइखौ देग्नानै गोरसोनहर आरोना
औ औ आंबो बिदिखौ होनाय नुदों नोंथां। बै माबा मोनामदारि खानसिंसिया। बेखौ लगायनानै सेबसननानै होनायखौ नुदों। हामगोन ना हामा आंबो मोजां मोनथिया माने।
हामोआनो होनजायोलै। हामो
गगा मोननायाव गगा मोननाय समावथ' गयो जाय जाय जायना गन्थं बायनाय दं बिसिना गयो थै गयो।
थै गयो ओमफाय ओरै आमाय मोनोब्ला बे मामाया उन्दुनो ओंखारोना सान्दुं गोसाफ्रावथ' हा औ जन्दिस जायोब्ला ओरै मा होनोमोनलाय बेन्दों दंना बे बिलाइ दलद ना मा होनो बेखौहाय गानो आरो खानानैहाय
बिलाइ दलर माबायदि मोनथाय नोंथां।
फिथाइ बिदिनो बिलाइआ माबा फाथै बादि साइजनि आरो फिसा फिसा
अ अ आं नुफेराखिसै दैे बेखौ।
ए
जोंनिथिं माखासे फोथायनाय दं माने जन्दिस जायोबा ओरै खालामनाय नुफेर दां माने जेरै बै नोंथां मिथिखायो जानांगौ बे गंगार थाइसेबखौ सिनायो दा?
ए औ औ कंग्रेस
गंगार थाइसेब बा गंगार थाइसेबनि रोदा मोनाबा बला बला दंफांखौ सिनायो बला दंफांनि रोदा रोदा बिथिंनि सानजानि थांनाय बा माबानि गंगार थाइसेबनि रोदा सानजानि थांनायखौ माला सुनानै गानो। ब्ला जे बिनि मोनामनायजों मोनामफानानै जन्दिस जानाया खारो होननाय। फोथायनायनि गाननायखौ नुनो मोनो आरो। ना नोंथांमोन मोनथिंबो दं नामा बिदि फोथायनानै गाननाय?
औ बियो
औ औ आरो थास' बिलाइयाव थाव गोथां बे जानाय थावखौ होनानै बा बेयाव एसे दै होनानै दुुब्रि हाग्रा बायदिसिना सातथा आदथा बायदिसिना माबा लालायलायनानै खर' सायाव होनानै फिदिङोब्ला जे माबा जनदिसा गफा लाङो बिदि होननायबो फोथायनाय नुदों आङो नंगोना नङा नोंथांमोननिथिंबो दंना नोंथां?
दङ बिदियानो
अ आरो बेलेग माबाफोर आदबफोर दंबायो नामा जन्दिसनि बागै फोरमायनो हानाय
जनदिसनि बागै बिदिनो बे नोंथां दानि होनहरनाया बे गंगार थाइसेनि रोदा बेनि रोदा ओमफाय ओरै दावसा मोख्रेब ओमफाय ओरै अमा खि ना मा बेनि बे बिफां दं नामा बिनि रोदाफोर ओरै बायदिसिना मुलि खांनानैहाय बे एम्फौ फिथोबनि थफ्लायावहाय सोनानै गानो आरो बेबायदि
अ अ अ माने दुब्रियावबो माबाखौ बै दाउसा मोख्रेब हाग्राखौ माबोरै होयो ना फिथोबाव सोफायो बेखौबो
औ बिनि रोदाफोरखौ बिदिनो फिसा फिसा खांबायनाा देग्लिबाय आरामनो जा जा अबे अबे
माबानो रोदाफोरखौबा बबेनिया बिलाइ खायसेनिया बिलाइ बा खायसेनिया रोदा बेफोरखौ ज' खांनानैहाय
औ औ
देनानै फिथोबाव सोनानै खाथेयो आरो ओमफाय गानो बेबायदि
बेनि अनगायैबो बेलेग आरो मोनथिनाय दंबाय नामा नोंथाङा
मिथिनायाथ' ओइ उन्दै उन्दैफोरा गगा मोनोबा बे माहोनो बिस बिलाइ ना माबाखौ मिथिनो थाङा बिस बिथर बिस बिथर बे खौ सिनायदा बेलाइआ
नोंथां नुबाय नोंदां आं दाम जों हम-
औ बिलाइआ बिदिनो गोलाव‌ गोलाव आरो गोलाव गोलाव थिया थिया जौवो बेनि बेदरखौ फिसा फिसा फिसा हानानै ओरै सामब्राम गुफुरनि बेनिखौ गानहोयो आरो उन्दैफोरनो माला सुनानै
औ औ अ आरो ओमफ्राय जन्दिस नाबा जानायाव खांख्राइनिबो बाहागो एसे माबा दंदेरो नामा होननाय बायदि खोनादोंमोन आं
औ औ खांख्राइजों खाम्रेंगा फिथाइजोंहाय ओंख्रि संनानै जायोबा एसे हामो होननाय खोनादों आरो नोंथां जनडिस जायोब्ला आ माब्लाबा माब्लाबा बिदिनो उदैफोर सानाय जायोब्ला बे थालिर आथियानि रोदाखौ देनानै लोंनाय ओमफ्राय सबसिनि नामा बिफां होननाय दं आरो नोंथां बिनि रोदाखौबो देनानै दोंनाय औ नोंथाङाबो मिथियो नामा ने एसे
औ सिनायो बेदरखौबो जायोना बिनिखौ
बेदरखौबो जायो ओम बेबायदि
औ आरो खिनाय जानायफोरनि मोनथियो नामा नोंथां
खिनाय जानाय खिनाय जानायावबोथ' थालिरा आयथिया फिथाइ जाबा एसे थाबथायो बादि होननाय खोनायो आरो नोंथां
औ
ओमफ्राय ओरै उदै साल'नायफोराथ'
खुर जाबाबो एसे माबायो नामा होनबायदि खोनादां आरो उदै सानायाव बै सिरौथा ना मा होनो नोंथाङाबो सिनायोयोदां चिरौथाखौ सिनायो नोंथां?
सेरौथा आं खोनानाया खोनायाखै नुबा सिनायगोन खोमा नोंथां बेलेग बेलेगबो होननाय जायोना हा
गोखा बिलाइआ माने फिसा फिसा जायो बियो
अ
बेखौ सिफ्लेनानै बिदै खालामनानै लोंबाबो हामो नामा होननाय बायदि खोनादों आं
अ उदै सानायावहाय
औ औ
उम
आरो नोंथाङा मोनथिनाय माबाफोर दंबायो नामा
मिथिनायाथ' दंबावोमोन र' गोसोआव फैयाखै नोंथां
औ आरो जोंनिथिं खुबेर खुबेर बा बेरामफोर दंना गैया माने खबेराथ' जाहैबाय माने मोदाय नामा होननासो फोथाय नाय जायो ना
औ औ औ उम
मोदायसो होनना फोथायोना
औ-औ
बायदिसिना जिब जुनार बा मानसिनाव अरना बिदि अरनायखौ नुनो मोन मोननाय जायो नोंथांमोननिथिं बिदि जायो
दसेनो उदै साखांख्राया नामा बे
औ-औ-औ उदै साखां होलाबायग्रा एकदमबारे खाराव माराव खालामलाबायग्राया
औ बोरमा फोरनावबो जायोना
औ बोरमानावबो जायोनो मानसिनावबो जायो बे बिनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा ना नोंथां मिथिहैयोबा एसे फोरमायनो हो
ओइ माबा बिफां होननाय दंलै नोंथां मा होनो दबा खारि नामा होनो फिफां दङोना नोंथां
औबा खारै
औ बिनि बिगुरखौ सैनानैहाय देनानै लोंनांगौ होन होननाय खोनादों नोंथां
अ आं खोनाफेराखै बेथबा खारै माबायदि मामोनथाय
दान बिदिनो बाराबो गोजौ जौवा आरो बिलाइफ्रा बिदिनो एसे लाव अखार बिफांफोर बाददि ओमफ्राय दानबा बिफाङा एसे सोमज्रो सोमज्रो जायो बिबुरा
आं माने बे औ आं माने बे भुबिर अरनायनि बेलायाव खोनानायाया माने मानसि नाव आवबा बोरमाफोरनाव अरबा सोलो बा मोसौफोरनाव अरोबा बे खामानिया होखोना होआ मोनथिया माने मानसिनाव अरोबा बायदिसिना एन्जरनि बै हा खुरनाय बे गुन्दैया बेफोरखौ सारनानै होयोब्ला आरो मा-मा होनदोंमोनथाय गावजोबबायदां माखासे दंबायोमोन बेखौ सारनानै होयोबा हामो बा खारो होननाय खोनादों नगौना नङाथाय
जागोन औ नोंथां बिदिनो आलदा आलदा फोथायनायनि मावनायफ्राबो एसे बेलेग बेलेग जायोना बेनो आरो सिगां ओम
फोर आरो बिदिनो मुलिफोर बाहायनायनि बेलायाव
मुलिफोर बाहायनाय बेलायाव खर' ओ माबाफोरनिबो दं नोंथां औ मानिमुनि मानिमुनियाबोथ' मुलियानो जोंहा मानि मुनि बे गिदिर फिसा औ खर' सानायनि ओरै आरो खाफालफोर जानाय खाफाल सानायफोर जायोब्ला माखासे ओरै जों नामफोरखौ मिथिया आरो सिनायब्लाबो ओमफ्राय सिंग्रि बिलाइ ना मा
ओं ओं सिंग्रि सिंग्रि दं सिंग्रिखौथ' सिनायो
बेफोरखौबोथ' बाहायोआनो खोमा अबेबा अबेबा
गोखै जायो एसे बे ओंख्रिबो जायो खायसे मानसिफ्रा
औथ आरोना
औ
ओम बिदिनो आरो सिगांनि सुबुंफोरनिफ्राय जों बेखौ सोलोंनानै लानांगौमोन नोंथां होमबा ना मोजाङैहायनो
औ मोजाङै बाहाय बोनाय थानो हागौमोन नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ बाहाय बांलाखौ खोमा खायफा खायफा बुस्थुखौ बाहायो जेरै जनदिसफोरनिखौ बाहायनाय नुनो मोनो जरै दनदिसावथ' आं थाइजौ बिगुरफोरखौबो देनानै ना मा खालामनाय बायदि नुलायलाङो आङो
ओं थाइजौ बिलाइखौ थाइजौ बेलाइ ओरै खिफि बेन्दों आबोथ' मुलि बेफोरखौ रुनानैहाय लामाफ्राव दुगैयो आरो
औ बि थाइजौ बिगुरखौबो बानायनाय बायदि नुदां आङो बोरैबा बोरैबा बानायनाय नुदों आरोना आंबो मोजां नायाखै।
उम उम
दे बिदिब्ला नोंथां जाथ'सिगोन नामा दिनै जो
औ औ दे नोंथां दे औ औ दे। उम